खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों औ।
औ। औ नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ बर'फोरनि। आबाद दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां। औ दैज्लां बोथोराव जोङो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे। फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां आबाद ओ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव। गुदि राहाय गुदि राहायै मावनाय आबादानो जाबाय माइ। माइखौ जोङो माने बेखौनो जोङो जोंनि जिउनि ओ। गुदि आबाद हिसाबै मावनाय जाया आरो माइखौ। ओमफ्राय औ। माइनि अनगा जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय ओ फाथोनि आबाद ओमफ्राय। मेसें बोथोरफोराव गोरान आबादफोर जेरै बेसरनि आबाद। ओमफ्राय वाटारमेलन लेस्रा। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथांमोननि। ओनसोलाव बेफोरबायदिनो माइ आबादनि । माइ आबादनि अनगायैबो गुबुन गुबुनफोर आबाद मावबावो नामा।
गुबुन गुबुन आबादाथ दा बेफोरखौनो आं होनलांनायानो जेरै। बेसर आबाद ओमफ्राय फाथो आबाद। सबायाइनि आबाद जिंखा फोरला बेफोरबायदिनि आबाद। बेफोरबायदि बेफोरनोसै आरोना नोंथां औ औ। ओमफ्राय नोंथांमोननियावलाय मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ जोंनि थिंजायबो नोंथाङा दासो बुंलांनाय बायदिनो। बेबायदिनो गोबां जोंनि ओनसोलाव गोबां आबाद मावनाय जायो नोंथां बेबायदिनो दाथ जों। जोंङो दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां जोंना दैज्लां बोथोराव मा बर'। गाहाय आबादानो जाबाय माइ नङा होमबा नोंथां। औ माइखौ माइ आबादखौ मावनानै जोंङो गोबां बर'। सुबुंफोरानो। गोबां गावबा गावनि नखरखौ सामलायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो। सुबुंफोरानो माइ गायनानै मा गाव गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोंङो। लानायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद। अनगायैबो बेबायदिनो ओ फाथोनि आबाद आरो बेबायदिनो।
लेस्रा लेस्रा आरो बेबायदिनो जिंखा। ओ बेबायदिनो मैथा बेफोरबायदिनो गोबां आबाद मावनाय जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोंङो आबादखौ ओ जोंनि ओनसोलाव एसे एनै बयबो सुबुङानो मा मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जानो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो एसे एनै माव माव मावनानै लायो आरोना नोंथां थां बेबायदिनो जोंनि ओनसोल ओनसोलाव नोंथां गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि गोबां ओ आबादफोर मावनानै ओ बेफार फालांगि खालाम खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो ना जोंनि ओनसोलाव नोंथां बेबायदिनो जों औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां बेफार फालांगि खालामनानै गोजान गोजान जायगायाव लांनानै लांनानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां ओ दा जोंना माइ दाथ जोंना दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां माइ आबाद माव मावनाय जायो बो साफ्रोमनिबो गामि गामिफोराव जोंना माय आबाद मावनाय जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसो ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद बेबायदिनो गोबां माइ आबाद मावनाय जायो गोबां मुंनि जायखौ जोंङो रनजित बायसमुति आरो बेबायदिनो अनजना बेफोरबायदि माइनि आबाद मावनाय
औ मोजांआनो
औ औ नंगौ नोंथां मोननि जेब्लाबो बेफोरबायदि माइ आबाद मावो नामा मा मा मुंनि माइ आबाद आबाद मावो नोंथांमोननि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोलावबो माइखौथ मावखायो दा बेफोरनि गेजेरावनो ओ माने गासिबो माने गुबैयै मावनाय माइ आबादफोरा जाबाय ओ जेरै सरन बायसमुति माइब्रा ओमफ्राय माइसालि माइ बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि माइफोरखौ मावो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ औ बेबायदिनो औ जो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनानै गोबां सुबङानो रायजो जाबो दों नङा हबा नोंथां बेबायदिनो औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां आबाद मावनानै बेबायदिनो माइ आबादफोरनि मावनानै जोङो माइनि माइफोर रखौ माइफोरखौ जोङो मा गोजान गोजान जायगायाव फाननानै गोबां रां खामायनाय खौ नुनोमोनदों आरोना बेबायदिनो जोंनि ओनोलावल' नङा बेबायदिनो जोंङो माइ खौ मा गोजान गोजान बा जोंनि टाउन सहराव बेबायदिनो गोबां जायगायाव जोङो बा उम बेबायदिनो ओ फानहनानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां आथिखालावथ' जोंना मा आथिखालावथ' गोबां जुगाव जौगाबाय नालाय नोंथां गोबां गोबां आथिखालाव बिगियानारि जुग नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो मा ओ आथिखालाव जोङो गोबां रोखोम गोबां हाफोरखौबो जोङो खम समनि गेजेरावनो ओ एवनानै आबाद मावनो हानायखौ नुनो मोनदों आरोना नों नोंथां जायखौ जोङो आथिखालाव जोंङो टेक ट्रेक्टर ओंखारबाय नङा होमबा नों जायखौ जोङो औ सानसेयावनो जोङो जि नैजि थामजि बिघा हाखौ एवना एवनो हायो आरो बेबायदिनो एवनानै जोङो मा गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोन्दों आरो थां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि गोबां ओ आबाद मावनानै बेबायदिनो गोबां गोबां आबाद मावनानै गोबां जायगायाव फानहरनायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो बेबायदिनो ओ खाथि खालानि हाथाय गला बाजार फोराव जोङो फाननानै मा गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरोना न'खरनि जि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोंनो मा ओ गावनो गाव बुथुमनानै लानाय बा एसे मुलाम्फा जानानै गावनो गाव न'खराव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ। लानो हादों आरो ना नोंथां। औ-औ-औ। बेबायदिनो जोंनि गासैबो बर' सुबुंफोरानो मा ओ आबाद माव आबाद मावनायजों। जों जोंनि ओ गा-गावनि ओ गावनि जिखुनु जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जों लानो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ-औ नोंथां। औ थारैनो बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो औ। होम ओ सुबुंफोरखौ बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ सुबुंफोरा माने गामि याव थायो नालाय बेखाय आबाद मावनायनि अनगा जोंनि ओनसोलफोराव बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै- ओ बिदिनो मैगं-थाइगंनि बे फार फालांगि ओफ्राय जुनारफोरनि फाननाय बेफार फालांगि। ओमफ्राय बिदिनो ओ
हाग्रा-बंग्रा बेफोरबायदिनो ओ दंफां-लाइफां बेफोरबायदिनो बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना। जोंनि ओनसोलाव जेरै ओ आं बुंलांनाय बायदिनो जेरै- जोंनि ओनसोलाव गायनाय। लेस्राफोरखौ ओ न'आवबो जानो थाखाय लायो ओमफ्राय ज न'आवथ' जाखायो ओमफ्राय बिनि अनगा। बेखौ ओ बाजार हाथथाय बाजारफोराव फाननानै ओ सुबुंफोरा रांखावरि खालाम-खामायनानै ओ जिउ जालांनायखौ नुनो मोनदों आरोना। जोंनि ओनसोलाव औ ओमफ्राय नोंथाङा माने ओ बुंना हागोन नामा जे ओ फाथो आबादखौ माबोरै मावो?
औ नंगौ नोंथां अप फाथो आबादखौ ओ-ओ बेबायदिनो जोंना फाथो आबाद मावनोबा जों जों गिबियावनो जोङो हाखौ एगरनानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां? हाखौ एवखांनायनि उनाव जोङो मा आ ओ एवखांनानै बा जोंनि आ एखांनायनि उनाव जोङो बा जोङो ओ फाथोनि जोलै नांगौ नालाय नोंथां बेबायनो जोलैखौ जोङो मा हाथाइ बाजार बा नार्सारिफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो मा फो ओ फोनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ फोखांनानै बेबायनो सब प्तासे बा सप्तानैैनि उनाव जोङो बे फोनानै दोननाय फा फाथोआ गोरलै-गोरलै। गोरलै-गोगलै ओ बिलाइ महर हमो आरो बेबायनो एसे देरोबाथाय जोङो बेखौ फाथोखौ जोङो मुथा-मुथा खालामनानै जोङो बाजाराव फाननो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो बाजाराव ओ फाननाय फाननायल' नङा जोङो मा गुबुन-गुबुन। ओ बेबायदिनो फाथो आबादखौ मावनानै जों गुबुन-गुबुन टाउन सहराव फाननानै गोबां बेसेन गोस साराङाव फाननानै मा ओ मुलाम्फा लानो हायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोङो फाथो आबाद ओ मावनानै मा जोङो बेबायनो जों फाथो आबादखौ ओ फाथो आफा फाथो-फाथोनिफ्राय जोङो फाथोनि जा जोंना बिलाइ बेखौ जोङो खानानै फोराननो फोरानो आरो ना। नोंथां फोराननायनि उनाव बियो जोंनि मा बर'नि ओंख्रै जायखौ जोङो नारजि होननानै बुंनाय जायो। ओ बेखौ जोङो औ बे-बेबायदनो। फाथोनिफ्रायनो जायो आरोना नोंथां बेखौ गोरान खालामबानो जों गोरान खालामनानै सानदुं फोरानना गोरान खालामना बेखौ नारजिखौ जोङो मा अमा बा ओरैनो गोजा गाव गोजाबाबो संनानै जायो आरोना नोंथां । औ-औ नोंथां बेबायदिनो जोङो फाथो आबादखौ मावनाय जायो आरो फाथ थो आबाद फाथो फाथोनि जा जोंना मो बेबायदिनो थालांनाय ओ देन था जायखौ जोङो बेखौ जोङो मा फुनानै ओ बेबायनो दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो नों थां सोमनानै बेबायनो फाथोनिफ्राय जोङो मा खुन्दुं बानायनाय जायो जाय खौ जोङो ओ दिरुं बानायनाय जायो जायखौ जोङो मा ओ एम मोसौ जाय खौ जों गलियाव मोसौ खाया होमबा नोंथां मोस ओ बेबायदिनो मोसौनि दिरुंखौ जोङो बे फाथोनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरोना नोंथां आरो बे ओ औ बे फाथोनि दिरुंखौ जोङो गोबां-गोबां गोजान जायगायाव फाननो हा हायो आरो गोबां हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां मुलाम्फा लानायखौ जोङो आथिखाल -खालाव गोबां नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ नंगौ । बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो फाथोनि आबादखौ मावनाय मावो नामा नोंथां?
औ नोंथां औ जोंनि ओनसोलावो बिदिनो फाथोनि आबादखौ मावनाय जाया आरोना माने जेरै नोंथां ओ बुंलांनाय बायदिनो बियो माने फाथोआ जोंनि थाखाय मोननै हाबानि ओ हाबायाव खा बायनाय जाया आरो ना । जेरै जोङो मैगं जानो थाखाय बाहायनाय जायो ओमफ्राय ओ बिनि अनगा फाथो दिरुं फाथो बस्था बा दिरुं बा नायनो बेखौ बाहायनाय जायो ओमफ्राय औ बेनोसै आरो ।
औ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो बेबायदिनो जोङो आ बे ना आबाद मावनानै मा गावबा गावनि न' खरौ जोङो स ओ बे बायदिनो ओस ओस सोलिलांनाय बा गावबा गावनि नांगौ जानायखौ सुफुंनायखौ जोङो आथिखालाव गोबाव सु सुबुंफोरखौनो जोंनि बर' समाजाव गोबां नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ बिदिब्ला ओ नोंथांजों बेबायदिनो ओ आबादनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन मोनबाय नोंथां।
औ। आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथां ओ‌ दिनैनि सुंद' औ औ।
औ एसेयावनो जों दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां? औ औ दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय।
बास